औ औ नोंथां।
सावरायजागोन ना नोंथां?
सावराय जागोन नोंथां।
औ औ औ। ओ नोंथांजों बेबायदिनो मैगं थाइगंनि बागै सावरायजागोन दा?
जागोन नोंथां सावरायजागोन, सावरायजागोन औ औ औ।
हाग्रानि मैगं थाइगंनि बागै मिथिगोन नामा नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ नोंगौ ओ। हाग्रानि मैगं होनना बुङोबा। जों बर'फोरा गोबाङानो माने गामि ओनसोलना ओ मैगंफोरखौ बायनानै जाया हाग्रानि। फाय लायनानै जाफैयो। ओ जेरै माने मोन बिराद मोनलाबायग्रा मैगं होननानै बुङोबा ससे थाबाय औ दिंखिया नोंगौ दिंखिया थास' औ थास' बेफोरखौ मोनो आरो ओमफ्राय जों बेखौ मेरला रोखोम जों जा फैयो। ओ थास'खौ होनना बुङोबा। जों थास' गासिखौबो जाजोबोआनो माने थास' औ थास'खौ माने गारनाय। गैया औ जेरै थास'खौ थास' बिसं थास' बिबार। थास' औ औ थास' आथिं थास' बिबार थास' बेदर थास' बिथ'राय जों बेखौ जाजोबो आरो ओमफ्राय जों आलदा आलदा सिट औ औ थास' बेदरखौ गोथाव जाबाथ' माजों जाबा गोथाव जायो बेयो माने आंनि हारसिं बुंनाया जानाय नङा मानो होनबा बयहाबो आलदा आलदा टेस्ट जायो जेरै दा हमनानै लादो ओ ओ आङो अमा बेदरजों मोजां मोनो। नङाबा नाजों मोजां मोनो सोरबाया जानो हागौ नाजों मोजां मोनो अमा बेदरजों मोजां मोना बेफोर बायदि जानो हागौ नङा होमबा नोंथां हेल' नोंथां? हेल' नोंथां हेल' औ औ औ औ औ बिदिनो आरो बयनाबो माने टेस्टसा आलदा जा टेस्टसा आलदा आलदा जायो औ औ जेरै जोङो थालोर ओ माबा बिबार थास' बिबारखौ जों जाफैयोबा जोङो मैथाजों जायो। सोरबाया मैथा होआ सोरबाया माने औ लेबु बिदैखौनो सेबनानै होयो माने गोखैल'सो नांगौ नालाय जाहाथे मानैैनि ओंखायनो बे बिदैखौ से सेबनानै होयो आरो। बेबायदिबो जों नुबाय आरो बेबायदिबो जायो आरो हाग्रानि मैगं जानाय होनबा जोंहा मानिमुनिया थ' फैथारगोन माने मेसेङाव जेब्ला दुब्लियाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो
औ औ आरो फाद्रि फाद्रिलेथाबो दं दा।
औ औ औ औ बेफोरखौ जों जा जोबो आरो नोंथांमोनजों मा मा मैगं बां सिन जायो हाग्रानि मै गं जेनेबा खानानै लाना फैब्रबनाय बेफोरखौ उम
बिदिनो ओ फुंखा जानाय जायो।
औ।
बेबायदिनो फाद्रि लेथाबो आरो नजायो जोंना हाग्रायावबो मोनोना
औ औ।
हाग्रायावबो मोननाय जायो बे मैखुनखौबो आ आरो बेबायदिनो जारि बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ औ औ औ। जारिफोरखौ माजों माजों जायो?
औ नाजों जाबा गोथाव जायो आरोना आरो न'नि लक केल दाउफोरजो जाबा जुइस जानांगौ बेबायदि गोथाव मोनो आरोना। आलु होनानै जारि औ औ।
मोजां जोङो जारिखौहाय ओ सब समाय जों जाया ओ जारिखौ जोङो जेब्ला मानसि या गगा मोनदों गगा मोनहांहां बा मानसिया दुरबल जादों बा गगा मोनबाय थादों देहाया दुरबल जायोबा जोङो जारि बिलाइखौ जानाय जायो आरो बे नों बुंनाय बायदि ओ लकेल दाउजों जों जेखौ देसि दाउ होनां बुङो बेजों फुदुंनानै बानलु गो गोसा होनानै ज्रो ज्रो जायो बा लोङो आरो बिदैफोरखौहाय देहाखौ गोरा मोननायनि बेबायदि आरो आरो बिदिनो हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबा जोङो बासिखा बिबारबो जाफैयो।
औ औ बासिखा बिबार औ औ।
हाग्रानिफ्राय लानानै फैनानै जोङो अनलाजों जाफैयो। बांसिन अनला खारैजों जाब फैयो मानो होनबा बेयो खौहाय दस्राजों बारा जालाबाया गोखाखाय ओंखायनो बेखौ बांसिन अनलाजों जानाय जायो
औ
बिदिनो जेनेबा ओ बेबायदि सिब्रुफोरखौबो जोङो जाफैयो नागिरनानै औ दाथ' सिब्रुफोरा गोबाङानो गावनि न'आव गायनानै थाजोब्बाय मानसिफ्रा गोबाङानो दा हाग्रायाव बारा लायलिया
अन्थाइ बाजाबबो दं दा नों नोंथां औ अन्थाइ बाजाब आरो बे माथि गालदाब जे बुङो औ औ औ नोंसो नोंसिनि ओनसोलाव मोनो दा नोंथां? नोंथांनि ओनसोलाव
मोनो मोनो जोंनियाव मोनो मोनो मोनो। मोनो खिनथु जोंनियाव खम जाबाय। ओंखायनो जों बायनानैसो जायो मालाबा समाव बेबायदि आरो जोंनिया एसे खम जाबाय नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ। नोंथांमोना जेनेबा मानिमुनिखौ माबोरै जायो?
औ औ जोंनो जोङो थ' मानिमुनिखौ ओ बयलार जों जानाय जायो। बयलार होनानै बेबायदिनो फ्राय एवनाय जायो जोबोर गोथाव मोनो अ। औ नोंथां माबायदि जानाय जायो मानिमुनिखौ?
नोंगौ मानि मुनिखौ जोङो रोखोम रोखोम जायो नाथाय मोजां मोनो होन नाय जोंहा बेबायदि डाइरेक्ट गैया मानि मुनिखौनो जों मोजां मोनखायो। ओमफाय बिदिनो जों आलदा आल ना रोखोमै जायो आरो। मोनसे स्टाइलखौ जाबाय थानो बायो। बायो नालाय
औ बायो बायो औ औ
ओं गोसो माने मानिमुनिखौ लाबोना दाइरेक बानलुजों सामब्राम गुफुर सिफ्लेना जों जायो। बेबायदिबो जों जायो आरो औ गोथाङैनो औ ओमफ्राय मालाबा मा खालामो ओ आलुजोंबो जों एवनानै जायो। आलुजों आरो मालाबा गाव गोजा एवनानै जायो। बिदिनो नों दानि बुंनाय बाय दि मालाबा जोङो बेदरजों जाफैयो जेरै अमाजोंबो ओ ल-बयलार जों जायो। ओमफ्राय जेब्ला जोङो ओ दाउ लकेल जागोन।
औ निम बिलाइखौबो जायोना नोंथां? नोंथां औ औ औ औ।
खौ बारा जाफेराखै आंहा बारा गोसोआव गैया नाथाय जायो होननानै खोथायो जोंहा आयं मोननाव दङ बिफां आं जाफेराखै माबायदि बिनि टेस्टखौ आं मिथिया नाथाय जायो होननानै आं मिथिगौ आरो नाथाय निम बिल औ औ औ औ औ औ औ।
औ फ्राय एवनानै जाब्ला मोजां जायो आरो ना नोंथां बेखौ फ्राय एवना जानांगौ थावआव होनांगौ बेबायदिनो फ्राय एवना जायो। ओ जेनेबा निजिनि देहानि थाखाय मोजांसिन जायो आरो नों नोंथां बेफोरखौ जायोब्ला औ औ। फुंफोराव जानांगौ बेफोरखौ।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ मोजां। ओ हाग्रानि मैगंफोरा आरो जोंहा मेरला गोबां थार मैगं दङ जानो थाखाय जेरैहाय ओ मैखुन बुंलांबाय। मैखुनखौबो जों जायो मैखुनखौ जों जायो जेरैहाय ओ राफाक मैखुन दङ बिजि मैखुन दङ जिगाब मैखुन जेनेबा जिगाबाथ' न'आवनो थाबाय र' ओ बैफोरो जेनेबा हाफक मैखुनफोर खौ जों नागिरनानै लानानै जाफैयो। बेबो हाग्रानि मैगङावनो मोनसे गोेलैयो नङा होमबा आरो बि उम बिजि मैखुन फिसा फिसा दङ। ओ जों बेफोरखौबो लाबोनानै जा फैयो आरो ओ नोंथांमोननिथिं नैबे बेफोर मैगंखौ जागोन ना जाया जेरैहाय दाउ फेन्दा लाफा सायख' बेफोरखौ जागोना जाया नोंथांमोननिथिं?
औ जायो जायो नोंथां जायो जायो नोंथां
औ मारै मारै जायो बहा मोनो मा समाव लायो नोंथाङा एसे फोरमायनो
औ जोंनि ओनसोलावथ' बारा मोननाय जाया बेखौ नोंथां बायनानै लाबो र' नोंथां बे खौ जानो गोसो जाब्ला औ बेखौ आलुजोंनो बांसिन जानाय जायो दाउफेन्दाफोरखौ बिदिनो दैै एसे ए होनांगौ औ बांद्राय होबा मोजां जाया एसे एसे होनांगौ दैखौ औ बेबायदिनो औ
खुदुनाफोरखौ मोनो ना मोना नोंसोरनिथिं खुदुनाफोर जायोना जा या नोंसिनिथिं
खुदुना खुदुना औ जायो जायो नोंथां
औ औ औ मोनोना गोबांनो नोंसिनिथिं
जोंनि जा मोनो नोंथां औ
अ अ अ अ मोजाङानो जोंबो जायो खुदुनाखौ खुन्दुनाखौ जों रोखोम रोखोम जायो खुन्दुनाखौ जोङो मोननै रोखोमनि जायो ओ मोनसेया जाहैबाय बिलाइैनो बिफाङैनो जाग्रा ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय खुदुना दङ जोंहा माने एसे सु गोनांहां बायदि आरो बेखौ जोङो खालि खेन्थांल' जायो जों बिलाइफोरखौ गारजोबो आरो
औ औ औ डा डाटा जायो जा नोंसोरनि ओनसोलाव नोंथां
दाथा
औ औ दाथा
आ दा था जानो आं मिथिया बेखौ खिन्थु थ जागोन खोमा
औ औ जायो बेखौ थाराखौ जायो आरो गोरलै गोरलै बिलाइखौबो जायो बेखौ औ औ बेखौ गायनाय जायो बांसिन बिसिनानो
औ औ औ थारायखौ होन्दो नामा? थारायखो
थाराय नङा नोंथां दाथा होननाय मोनसे मैगं दोङो आरो ना नोंथां।
औ औ औ
जायो माने गोदजा गोदजा थाराया औ औ औ बेखौ गायनायानो जायो बांसिन। औ
जों हाग्रानि मैगं होनबा जों थालिर मैगंखौ बुंनांगोन। थालिर मैखुनखौबो जोङो हाग्रायाव लानानै जाफैयो जेरै जोंहा मालाबा थाङोबा जों थालिरर मैखुनखौबो लानानै फैनाय जायो आरो आरो हाजोनिफ्राय दा मैखुन माखासे जंलि जंलि जा दङ होनोबा बेखौ बांसिन गोथावसिन मोनजानाय जायग आरो जों जेनोखि न'नि थालिरनिफ्राय ओ बैफोरफोरखौ बांसिन गोथाव औ फस्लाबो जायो जायो जायो जायो नोंथां जायो जायो थालिर फस्लाबो जायो। अनलाजों जायो। ओमफाय नङाबा अमा बेदरजों अनु जों नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ जा गोखा गोखैयावहाय जों होफायो। औ जों जा नाय आरो
ओ मोनबेसे बिदनि होयो नोंथां बैसागुआव बेबायदिनो मैगंफोरखौ मोनबेसे बिदनि होनाय
गोखा गोखैयाव गोखा गोखैयावथ' ओरैनोथ' बुंनायाथ' एकस' एकथानि बारा बा एकस' एकथा औ खिन्थु मैगंखौ बिसिबां मोनो बेखौनो होनाय जायो आरो। बे आरो जेरै ओ खान्थाल औ औ औ बेबायदि गो होनाय जायो आरो मालाबा बांसिनबो जानो हाग गौ मोननाय नि सायावसो जाहैबाय जुदि खानो बायाबाथ' गोबां दङ। मालाबा खानोबो बायो नालाय। बे खानो बायोबा जानो हागौ मोन बै मोनबाबो जानो हागौ बा दसथाबो जानो हाग गौ बेबायदि आरो औ औ खिनथु जायो आरो गोख खा गैखा गोखा गोखै बेफोर लाखाथारगोन आरो दस्रा मैगं खमबाबो माने बेफोरखौ लाग्रोखागोन आरो माने जानो मोजां जानायनि माने नामानो गोख खा गोखैखा नालाय।
औ औ औ खान्थालखौबोथ' होनाय जायोना नोंथां?
होयो होयो नोंथां होयो होयो होयो नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ नंगौ नंगौ आदसा नोंथां ओ ज जा समावाबो जाबाय दियो बेसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?